हेलौ खोनादोंना
खोनादों नोंथां
खोनादों जोङो दायो ओ टपिकनि बागै सावरायनि ना खोनादोंना दे जोङो माने औ औ जोङो ओ बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा आदार आरो उम बर'फोरनि दोरोङारि गानग्रा गाननाय जोमनाय बेनिफ्राय गायनाय फुनाय बेफोरनि सायावनो सावरायनि ना दा जों बुंनो ओ हायो जे बर'फोरनि जाग्रा आदारा मा मा जानो हागौ दि नोंथाङा जागायदो खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां आं जोंनि
उम
जोंनि बर'फोर नि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनो होननानै सानदों नोंथां
दे
ओ गिबियावहायनो जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि बागै आं नोंथांनो फोरमायथिना होनो सानदों नोंथां ओ
उम
गिबियावनो जोङो बर' धोरोंआ माबायदि जानाय लोंनायाव हायो बेखौ आङो एसे फोरमायथिनो सान्दों ओ जोंहा गिबियावनो दोङो अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा मैथाजों ना औवा मेवाइजों अनला बायदिसिना जोङो बर'फोरा जायो दोरोङारि ओंख्रि ओ बिबदिनो जोङो हाबा हुखायावबो हाथासुनि खुरनाय होनो जायखौ बेवहाय जोङो अनला संनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बर'फोरनि ओ थाखाय नारजि अमाया जोबोद मोजां नार्जि अमा होनोब्ला अब्ला जोङो बर'फोरा ओ जोबोद गोसोखौ गोजोनखांनाय मोनो आरोना नोंथां बेबायदि जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै आङो एसेसो फोरमायनो सादों जों बर'फोरा बर' आइजोफोरा दखना गानो फास्रा लायो बेबायदिनो हौवा माहारिफोरा गामसा आरनाइ गस्ला गेन्जि बायदि नो नोंथां ओ बर आइजोफोरा गाननाय जोमनायखौ गोदोनिफ्रायनो गावनो आखाइजों दानानै गानबोदों जोङो दा बेबायदिखौ बारा एसेबां नुनो मोनाखै नुनो मोनलिया ओ थेवब्लाबो जोङो बर' आइजोफोरा दासिमबो दानाय लुनायाव हेफाजाब दोङो जेरैहाय जोङो आइजोफोरा दानाय लुनायजोंबाबो गावनि न'खरखौ सामलायलांदों बेबायदिनो ओ गावनि फिसाफोरखौ फरायनाय फारसे हेफाजाब होदों नोंथां नोंथाङाबो बेनि बागै आंनो दा एसेसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
ओम आंबो बेखौनो सानो दा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ना बर'फोरा मा होनो गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि बिखायाव थानानै नाथाय मोनसे हारि नङा होमब्ला थ ओ मा बुंनो हायो जोङो होमबा बर'फ्रा मिथिंगानि बिखायाव थांनानै थानाय मोनसे हारि आरो बिथांमोना मा होनो ओ गोदो गोदाय ओ गोदो गोदाय मा होनो बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुवा बेसादखौ बिसोरो मा बुथुमनानै लायोमोन। जेरै नोङो नोंथाङा बुं बुंलांखाबाय एसे सिगाङावनो दा बर' हारिनि ओ बर' फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों माखौ बुंनो हायो। दाउ अनला जेरै नोंथाङा बुंदों नार्जिजों अमा बेदर ना बेनिफ्राय औवा मेवाइजों अनला बायदि बायदिफोरखौ खौ जोङो बुंनो हायो आरोखि नङा होमबा। ट जोङो गिबियावनो जों लाग्रोगोन अनला आरो दाउ दा अनला आरो दाउखौ माबोरै सङो बयबो मिथिखायोना आरो बे अनला अनला आरो दाउआव जोङो मा खौ होनाय जायो जोङो जोबनायाव जेब्ला ओंख्रिया मोनगोन अब्ला जोङो मस्ला होनाय जायो ना? आगोलाव जोङो मा दखाननिफ्राय जोङो बायनायखौ माने दखाननि मस्लाखौ होनायखौ नुनो मोनो। गोदो गोदायनि मा होनो आबै आबौ मोन मा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मस्लाफोरखौ होनाय जायोमोन। जेरै जोङो बुंनो हायो मा ओं गंगार दुन्दिया अन्थाइ बाजाब बायदि बायदि जोङो मा मस्लाखौ होनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो बेफोर मस्लाखौ होयोबा मा जायोमोन थावनायसिनबो मोननाय जायोमोन आरोखि ने?
औ नोंगौ नोंथां।
हायो मा ओ बर'फोरनि नाफाम नाफाम देनायाबो नाफाम नाफाम जानायाबो मोनसे मा हुदामोन आरोखि हुदा होननानै जों बुंनो हायो दा जोंङो ना फामखौ माबोरै बानायो होननानै बुं ब्ला आरो मानि थाखाय हाय बानायो होननानै बुंब्ला जोङो मा होननो हायो बर'फोरा थिना जानाय मोनसे हुदा दंमोन आरोखि ना? रेजेन मा बिथांमोना मा ओ गोबावसिन माने थिनानै जायोमोन मालाबा मा होनो ओंख्रि गैयाबा बेखौनो बिथांमोना संनानै जायोमोन आरोखि। कि नाफामखौ माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जों मा बुंनांगोन माला जों दखाननिफ्राय मा ना गोथानखौ लाबोनानै मालाबा जों फोरान न'सिम लाबोनानै फोरानना दोनो। नङाबा खायफाया मा खालामो ना गोरानखौनो लाबोनानै ओ न'आव लाबोनानै मा खालामो बिसोरो उवालाव देयो बेजों लोगोसे मा होफायो थास' बिसं बायदि बायदि बानलुफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ।
बेफोरबायदि आरो बेहाय ओ बेनो आरो आरो जों बुंनो हायो बर'फोरनि ओम माइ आबाद मावनाय ना बेफोरखौबो जों लानो हायो। दा माइ आबादखौ मानो बावो माबोरै मावो बेखौ जोङो मिथिनाया गोनां, नङा होमब्ला? दा माइ आबादखौ मानो मावो होननानै ङोब्ला मा बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि नङा होमब्ला? दा बर'फोरा थांना थानायाव जोङो मा जायो ओंखामखौ बिसोरो मा गावनि होननानै सानो आरोखि ओंखामखौ बिसोरो गिबि ओम आदार होननानै सानना लायो आरो।
औ नंगौ।
दे नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ।
आरो नोंथाङा बुंदों दानाय लुनायनि बागै ना? हेलौ खोनादोना नोंथाङा? दानाय लुनायनि बागै होनदों नोंथाङा नंगौ
औ औ जागोन नोंथां ओ नोंथांनि सोंनाय हिसाबै आङो फोरमायनो। आखायाव लाबाय नोंथां ओ। बर'फोरनि दानाय लुनायनि बागै। गैया आङो एसे एसे सावरायनोसै नोंथां ओ। बर'फोरनि दानाय लुनाय। बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव जोबोद मुखुब जानानै फैबोदों बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आइजो माहारिया ओ दानाय लुनाय गावनि आखाइजोंनो दानानै गानबोदों जोमबोदों बेबायदिनोहाय जोङो गोदोनिफ्राय एम्फौ। फिसिनानै बे एम्फौनिफ्राय ओ फिथोब ओंखारो फिथोबनि बेनिखायनो जोङो ओ। खुन्दुं बानायनानै जि ओ दायो खुन्दुं खुन्दुंखौ फिथोबनिफ्राय माबोरैहाय। बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो। खुन्दुंखौ रुग्रोननानै लानांगोन रुखांनायनि उनावहाय जोङो। बै इस्तेपनिफ्राय ओ थावख्रि लुनाय होनो जायखौ जों बे थाव फुख्रियाव लुनानै मुस्रा सानांगोन मु साखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ सोंनांगोनों सोंखां। खांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय आ-हिसानसालियाव लांनानै जि खौ दानाय जायो बेनिफ्रायनो जोङो बायदिसिना आगर होनानै ओ-बे जियाव एरखांनाय जायो जेरैहाय जोंहा बर'नि आगराथ' गोबां दङ नोंथाङा मोन्थिखागौ बेबायदिनो फारौ मेगन थाइगिर बिब बिबार हाजो आगर। बायदिसिना दोङो बेबायदि आ-दोरोङारि आगरखौ एरखांनानैहाय ओ-जोंनि आइजो माहारिफोरा गोदोनिफ्रायनो। दख'नाफोराव दाबोनानै गानबोदों बेबायदिनो दानि जुगावबो जोङो नुनो मोनोदि ओ आइजो माहारिया। ओ-गावनो गाननो थाखाय दख'नाफोरखौहाय दायो दानिया जोङो। ओं हिसानसालिखौ बारा नुनो मोनला दानियाथ' जोङो ओ-गोबां गिदिर गिदिर ओ-हिसानसालि ओंखारबाय जायनि जाउनाव जों मेचिन ओंखारबाय सानसे सेयावनो जोङो गोबां सि दानानै दिहुन। नो हायो गोदोथ' जोङो एसेबां बारा दिहुननो हायामोन सानसेयाव गांनै बा गांथामसोल' दिहुननो हायोमोन नोंथां।
औ।
ओ-दा बेबायदिनोहाय जोङो। जि दानानैबाबो गावनि न'खरखौ सालायलांनो हायो होननानै आं सा सानो आरोना नोंथां जोंनि बेबायदिनो बर' बिमाफोरा दासिमबो जि दानानै गोबां बेफार फालांगि खालामदों बेबायदिनोहाय जि दायालासिनो ओ-हाथाय एबा गलाफोराव थांनानै गुबुननिफ्राय सिफोरखौ बायस'नानै बे बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो दानि जुगावहाय गोबां नुनो मोनदों आरोना नोंथां नोंथाङा आंनो दा फोरमायनो हागोन ना ओ जोंनि जे
उम बादनि अनगायै मा मा आबादफोर मावनाय जायो जोंनि बर'नि बर' सुबुंफोरा? आबाद दा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ नोंथांनि सोंथिखौ मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। दा बर'फोर आं बु इसे आवगोलावबो आं बुं खालांबायना आबादनि बागै दा आबादखौ बर'फोरा मा होनो मा होननानै बुंनो हायो जोङो बर'फोरा थांना थानायाव आबादा बर'फोरनि थाखाय गाहाय होननानै बुंनो हायो ना आरो ओंखामानो बर'फोरनि मा गुबै जाग्रा आद दार होननानै जों बुंनो हायो दा जोङो जों बुंनो थाङोब्ला जों अ खालिबोल' जोङो माइ आबादनि बाथ्राखौल' बुंनो हाया दा बिजों जोङो बुंफोरनो हायो मैगं थाइगंनि आबाद। मावो आरो बेफोरदिखौ रैखा खालामनो थाखाय जों मा खालामनाय जायो? जेरै जोङो मैगं थाइगं गायोब्ला बैफोर मैगं थाइगंआव जुदि ओ फिथाइ थायाबा एबा एम्फौ जायोबा बेनिफ्राय जोङो मा ओ ए फिथाइ सामथाया थाइनो थाखाय बे आरो मा होनो एम्फौनिफ्राय एम्फौ जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों माखासे जोङो मा खालामनाय जायो बर'फोरनि फोथायनाय बायदिब्ला जोङो बे जेब्ला ओ फिथाइ थायो फिथाइ सामथाइ बा ओम ओ माइ आबादाव जेब्ला एम्फौ जायो अब्ला जोङो मा होनो बर'फोरनि ओ फोथायनाय बायदिब्ला जोङो माखासे मा खालामनाय जायो ओ नेमखान न्थिखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो बुंनो हायो ओ ओंख्रि एंलायाव जुदि फिथाइ थायाबा जों बेहाय जोङो मा खालामनाय नुनो मोनो ओ गानखान गानखान्दा ओ सेन्देल बिदिबायदि जोङो आलायनायखौ नुनो मोनो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां।
नो जोङो बायदि बायदि खालामनाय जायो आरो ने माइ आबादजों लोगोसे जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जोङो आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो नोंथाङा इसे सिगाङावनो बुंखालांबाय बर'फोरनि मा एम्फौ फिसिनाय ना? बर'फ्रा एम्फौखौ माने फिसियो होननानै बुङो अब्ला जों मा बुंनांगोन बर' फोरा गावनि मा होनो नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ बिथांमोना मा बायनानै लायोमोन ने? आरो मा खालामो बि थांमोना ओ बुंनो हायो जे जोङो खुन्दुंखौ मानिफ्राय बर'नो होननानै बुङोब्ला जों मा बुंनांगोन बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आं बुंखाबाय मिथि थिंगानि बिखायाव थांनानै थानाय मोनसे हारि नङा होमब्ला? दा बर'फोरा मा होनो गावोन थांना थानायाव गाननाय जोमनायखौ बिसोरो मा खालामो खुन्दुंखौ एम्फु फिथिबनिफ्रायनो बिसोरो मा खालामो बा एम्फु फिथिबनिफ्रायनो बिसोरो बानायनानै लायो आरोखि लोगोस जे मा होनो बिफां बिफां दंफांनिफ्रायबो जोङो मा ओ बिगुरनिफ्रायबो जों खुन्दुंखौ लुनायखौ नुनो मोनो ने आरो बेफोर खुन्दुंफोराव माबोरै गाब फोनो बेखौबो जों बुंनो हायो जे बिथांमोना मिथिंगानि बिखायाव थानाय मोनसे हारि होननानै जों बुंखालांबाय दं। आरो बिसोरो मा होनो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे गोथां माने गोथाङै थानाय बेफोरबायदि गाब बेफोरबायदि बिलाइफोरखौ लानानै खुन्दुङाव मा खालामो जोङो गाब फोननायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो गोथां गाबनि थाखाय जोङो बुंनो हायो मा? गोथां गाबनि थाखाय जों बुंनो हायो। ओम ओ गोथाङै गोथाङै थाग्रा बिलाइ ना गोथां बिलाइ फोर आरोखि लोगोसे मा? बादामालि दैयाव थानाय बादामालिजों खुन्दुंजों सुनैजों दैयाव रुयोब्लानो दै गुदुङाव रुयोब्लानो बियो गोथां गाबजों जायो थिग बेबायदिनो जोङो गोमु गाबनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला मा हालदै गोथां आरो फाथै बिलाइनि फाथै मोननाय बिलाइ ओ बेफोरखौ लानानै जोङो मा खुन्दुंजों सुनिजों दैयाव रुयोबानो जोंना मा ओ गोमो गाब जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिथांमोनहा बेफोरखौ मिथिंगानि फ्रायनो बुथुमना लायो आरो बेफोर गाबफोरखौ बुंनो हायो जोङो।
नोंथां बिदिब्ला जोंना सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ' नोसै समा
औ औ जागोन दे आ उनफ्राव लोगो मोनलायसिगोन।